अ नोंथांना?
औ औ नोंथां।
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ आंबो खोनादो दे। आङो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना।
औ-औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बेनो जाबाय बैसागु आरोना।
औ औ दे सावरायजागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा बे सागो आयदानि सायाव एसे फंनैसो सावरायग्रोना होबानो जाबाय नोंथाङा जागायग्रोदो।
औ औ।
माने बैसागु होनो थाङोब्ला जोंनिया बिदिनो बर' बर'नि माने जोंना बैसागुआ नंगौ माने जोंना बैसागुआ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो आरोना
औ-औ नंगौ नोंथां।
बेनो जाहैबाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु आरोना।
औ-औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा बिदिनो बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि बर' बर' हारियाव बोसोराव खनसेल'सो फैयो नालाय जोंना बे बैसागुआ बिनि थाखायनो जोंहा औ औ माने बैसागुखौ जोङो बिदिनो रंजा बाजायै हगार हरो आरोना आरो जोंहाथ' बे मोसौ बैसागुआव बिदिनो बैसागु सानसे सिगां बिदिनो जोंहा मोसौ थुखैनाय जायो
औ नंगौ नोंथां मोसौ थुखैनाय जायो
औ आरो जोंहा बे मोसौ थुखैनायनि सिगां जोंहा बिदिनो बेलासि समाव एबा फुङावनो खायफाया बिदिनो मैगं थाइगं आरि बिदि बिदिनो माबा बुथुमना लाग्रोयो आरोना औ
माने बुथुम
औ बुथुमनानै लाग्रो लाग्रोयोथ' आरो आरो जोंहा बिदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय मा-मा मैगं नांगौ होन होनोबा जोंनो लाव नांगो फानथाव नांगो
लाव औ लाव नांगौ फान्थाव नांगौ औ-औ नंगौ नोंथां हालदै
नंगौ औ
आरो बिदिनो मोखोन मोखोन मोखोन फिथाइ औ-औ आरो बिदि बिदिनो जेनेबा मोसौ थुखैनो थाखाय बाहायनाय जेनेबा दिगि लथि लावथि जायखौ बुङो
औ-औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ माने औ बेफोरखौ माने जोङो मोसौ थुखैनायाव नांगौ जायो आरो ना नोंथां।
औ-औ नंगौ बिनि थाखायनो जोङो बिदिनो फुङावनो सिखारनो सिखारनानै आरो जोङो बिखौ माने गासैबो दुगैस्र दुगैस्रनानै ओमफ्राय आरो खौ जोङो जगार उनु खालामनानै जोङो बिदिनो बे मैगंजों जोङो माला सुनाय जायो आरोना
औ-औ नंगौ नोंथां माला सुनाय जायो औवानि आरो आरुंआव औ मालाखौ सुनाय जायो आरो बिदिनो मालाखौ सुनानै बाथौआव मोसौ गलियावहाय आरो
औ
न'आव बिदिनो माने आलायनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां
औ-औ नंगौ
बिनिफ्राय मोसौखौ बिदिनो थुखैनो थाखाय माने गलिनिफ्राय बिदिनो दिरुंनिफ्राय हगारनानै बिदिनो मोसौनि खाफालाव जेनेबा गोसोम
हांगारनि फोथा होयोना जायखौ थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि खाफालाव फोथा होनाय जायोना नोंथां बिदिनो मोसौखौ खाफालाव फथा होखांनायनि उनाव बिदिनो माने मोसौखौ लाङो आरो ना थुखैनो नोंथां बाहहेराव माने दैमा बा फुख्रिफोराव लाङो आरो बिदिनो फुख्रियाव लांनानै जेनेबा फुख्रियाव मोसौखौ जेब्ला लाङो अब्लाथाय बिदिनो खायसे खायसेया फुख्रि मोनहैनानै बिदिनो फुख्रियाव बा दैमायाव बिदिनो फुजा होग्रोनाय जायो धुब बिदिनो आलारि बाथि सावनानै आरो बिदिनो बेखौ फुजा होखांनायनि उनाव मोसौखौ जेनेबा दिगिलि जे लावथि मोसौ थुखैनायाव जों जे बाहायो बेखौ माने बेजों बुज्राव बुज्राव माने लावखार मेथाइ बा मोसौ थुखैनायनि मेथाइ जायखौ बुङो नोंथां नोंथाङाबो मिथिखायोना औ बे मेथाइखौ माने खनाय मान रोजाब रोजाब मोसौखौ माने मोसौनि मोदोमाव माने दिगिलि लावथिखौ बुज्राव बुज्राव मेथाइखौ खनै खनै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बे मेथाइ हथायानो जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर औ एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर गिदेर माने बेफोरबायदि होननानै मोसौनि मोदोमाव माने लावथिजों बुज्राव बुज्राव मेथाइ खनै खनै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां औ बिदिनो जेब्ला औ औ जेब्ला मोसौखौ दैखाङो अब्लाथाय मोसौखौ माने फोथाराव माने बिफांसो जानो थाखाय हगारना होनाय जायो
औ नंगौ
आरो बिदिनो मोसौखौ हगारना होयो होबाय आरो बे मोसौ थुखैनाय दिनखालि बा सैथो दानखालिनो माने सैथोनि जोब हाबनाय दानखालि माने जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरा बा बर'फोरा मा होनो मोनसे मैगं जायो जे नोंथां गोखा गोखा खै जायखौ बुङो जेनेबा जोङो बेराम आजार गोदान बोसोरनि मुङाव माने बेखौ जानाय जायो बेराम आजार दाजाथों जेबो खैफोदा फोदा जाथों बेफोरनिफ्राय खा मोनथो बारग'थ होनना बेखौ जानाय जायो आरोोना नोंथां औ औ बेयाव माने गोबां रोखोमनि जेरै गोखा गोखै होनोब्लाथ' बिदिनो जारि बिलाइ बिदिनो फुंखा थालिर फस्ला बिदिनो बेफोरखौ माने दाउ बेदरजों खायसे अमा बेदरजों जों बिदिनो संनानै जानायखौ जों नुनो औ ओरैनो गोजा भाजा एवनानै जानायखौ खौ नुयो आरो ना नोंथां माने फोथायनाय दङ जे बेखौ जायोबा माने जोंहा बेराम आजार जायाबा बेराम आजारनिफ्राय रैखा बिखा मोनो होननानै माने बिदिनो फोथायनानै माने मोसौ थुखैनाय दिनखालि जायो आरो जों नोंथां आरो बि बिदिनो बे बिदिनखालि मोसौ थुखैनाय दिनखालिनो जायो नालाय आरो बिदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै हगारना होखांनानै जेब्ला मोनाबिलि जायोना अब्ला बे समाव माने मोसौखौ मा होनो गलियाव फैब्लाथाय मोसौ माने गलिखौ बिदिनो साफानानै सिबस्रां आरि्रां बि बिदिनो लिरस्रांनानै गलियावहाय बिदिनो आलारि बाथि सावनानै धुब धुना साव नानै मोसौखौ माने फुजा खालामनानै बिदिनो गोदान फागाजों खानाय जायो आरो ना नोंथां बे सानखालि माने बिदिनो रंजा बाजायै मोसौखौ माने थुखैस्रां लोबस्रां मोसौ बैसागु जोङो फालिनाय जायो एबा बारहो होनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेनि ओमफ्राय बिनि अखानायै बैसागनि से खालार खालिनिफ्राय जे मानसिनि बैसो बैसागो जायो दे नोंथाङा मानसि बैसागोनि सोमोन्दै आरो से खालार खालि जे जों मा मा खालामो बेनि सोमोन्दै एसे बुंलायदो
अ माने जोंहा बिदिनो वान तारिक माने एक तारिकनिफ्राय जोंनिया बिदिनो मानसि बैसागुनि माने फालिनाय जायो आरो। आरोना मानो होनबा जोंना एक तारिखआव जोंना बिदि मोसानो थाङा आरो ना दुइ थारिखखायसो मोसानाय थाङो माने मोसानो थाङो आरो ना।
माने से औ से खालाराव माने जोङो माने बाथौआव बिदिनो खुलुमनानै बिदिनो बोर लानानै बिदिनो गेदेर उन्दै खुलुमनानै बोर लायो अननाय होयो बिदि खालामलायनाय नेम दङ आरो ना नोंथां।
औ औ मानो होनबा जोङो गोदान बोसोर नालाय बर' फोरनि गोदान बोसोर नालाय बियो बेनिखायनो जोङो बियाव बिदिनो दुखैस्र' लांनानै न'स्र' लिरनानै जोङो आरो बोराइ बाथौआव जेन'बा जोंनि बाथौआव जोङो
औ औ आलारि बाथ
होयो फुजा होयो औ आ ओरैबायदि साननानै सि होनानै बिदिनो बोर बियो आरोना आरो बेनि उनाव जोङो बिदिनो बाथौ खुलुमखांनानै जोङो जोंनि आबै आबौ आइ बाबामोनखौ जोङो बिदिनो
बोर लायो आरो अ अ माने उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो। औ बोर लायो बेफोरबायदि खालाम आरो से थहाय बिनिफ्राय बिनि अखानायैनिफ्राय जेब्ला नै थारिख जायो बिदिनो नै थारिखावहाय माने जोङो मानसि सिनि गुबै बैसागु जायो ना नोंथां?
औ नंगौ जायो।
औ बे बैसागुआव माने माबोरै फालियो माबोरै खालामो माबोरै रंजायो। बे खौ माने नोंथाङा एसे फोरमायदो।
अ नै खालार खालि जोङो बिदिनो बैसागु समाव थ' गासैबो मोसाया नङा होमबा मोसायो गाससिबो औ बे जोङो खायफाया बिदिनो फुङाव मोसानो ओंखारो खायफाया आरो बिदिनो बेलासि समाव सानो ओंखारो बेयो गावसोरनि सायावसो आरो ना।
औ औ गुबुन गामियाव माने मोसानो थाखाय ओंखारलाङो आरो ना नोंथां औ माने ज'यै गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ गासिबो माने जयै जोङो रंजानो थाखाय जोङो माने गुबुन गामियाव बिदिनो रंजानायजों लोगोसे माने मा होनो बेखौ जे मागिनाय ना नोंथां बिदि माने खालामो आरो औ बिदिनो बै सागु रंजानायाव जोङो बैसागु रंजानो थाखाय जोंनो गिबियावनो जेनेबा मो थानाय मोसानायनि थाखाय हिनजावफोरनि थाखाय गाननो बिदिनो दख'ना बिदन बा दख'ना गोमो औ ब्लाउस गोदजा बिदिनो फास्रा रेगे रेगांनि गोदजा औ बिदिनो आर'ननाय आर'ननायाव बिदिनो जोंनि ओ आगरफोर थायो। जेरे ओ दिंखिया आगर हाजो आगर बिदिनो
बायदि एदिनो रोखोमै दं आरो ना जोंनि आगरा बर'फोरनि बिदि ओ आ र'नाइ आग'रफोराव बिदिनो आगर दं आरोना
औ औ नंगौ नोंथां बेवहाय माने जोंनि बर'फोरनि गुबै गासै माने सिनायथि माने बेवहायनो दङ आरोना बे आर'नाय आवनो जोङो मोननो थाङो आरो बिदिनो जोङो हौवाफोरनि बेलायावबो बिदिनो गामसा गोथां आर'नाइ कद बिदिनो आर'नाइनि फालि बेखौ फोरखौ जों नुनो मोनो आरो औ आरो बि बिदिनो मोसानायनि थाखाय मेथाइ होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला जंखायलायनाय मेथाइ ओ बोराय बुरै बिद दिनो एदावलायनाय बिदिनो बिहामजो बिहाव जानाय बिदिनो एदावलायनाय आरो ओ बि बिदिनो जेनेबा बिबाजै बिबनां जंखायलायनाय बायदिसिना रोखोमनि मेथाइ जेनेबा जोङो बायदिसिना रोखोमनि मेथाइजों रोजाबनानै दा-दामना देना मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो गाननाय जोमनाय मोसानाय रोजाबनायजोंल' जाया बेजों लोगोसे जोंहा दामग्रा देग्राबो नांफा मोनना बिनि थाखाय माने जोंङा औ दामग्रा देग्रा आगजुफोर थाखायो आरो ना जोंनि बर'फोरनि थाखाय गाहायै जोङो ओ जेनेबा खाम सिफुं था सेरजा बिदिनो थरखा गंगोना बायदि
औ नंगौ इफोरखौ जोङो जोंनो नांखागो आरो ना
औ औ बेफोरजोंसो जोंहा माने रंजानाया जायो आरो ना नोंथां औ बिदिनो जोङो माने ओ बेफोर खौ माने लानानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ आरो दानियाथ' जोङो गुबुन जायगायावबो बि दिनो ओ खायफाया मबेलजोंनो दामनानै
औ औ देगजों दामनानै बक्सजों मोसानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नाथाय जोंनि बर' समाज थाबा जोंनि बर' सुबुंखान थिया नाथाय बेफोर नेम खान्थिया गैयामोन नाथाय गोदोथ' जोंनिया बेफोरबायदि नेमन्थियास सोलियामोन नाथाय दानि दिनाव जोङो माने गोदान मुगायाव बा गोदान जुग खौ जोङो माने गोदोनि गोदोनि नेमखान्थि बा गोदोनि बायदिफोरखौ गारनानै जोङो माने ओ माने गोदान गोदान आगजु बाहायनाय बा गोदान गोदान नेमखान्थि बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नों औ नोंथाङाबो औ नोंथाङाबो रंजाफेरबायना बैसागुआव औ औ बिदिनो आरो जोङो जेनेबा नोंथां रंजा नोंथाङाबोथ' रंजाफेरखाबाय आंबोथ' बिदिनो रंजाखाबाय बिदिनो जोङो बैसागुआव मोसानानै रंजानानै जे जोङो जि माइरं फैसा बिदिनो मागिना मोनबोयो बेफोर खौ माने जोंओ जमा खालामनानै जे दोनो बेखौ माने जमा खालामनानै दोननायखौ माने जोङो ओ बिदिनो माने बैसागोआ जेब्लि नाखि जोबो मोस खांनाय अब्लाथाय जोङो माने गासैनिबो सम मिलायनाय मथे जोङो माने नायनानै मा होनो ओ बैसागुखौ माने उम बैसागुनि मागिनायनि मुङै माने जोङो लावखार ओंखाम जानाय बुङो जायखौ खाना जानाय बुङो ना औ औ बेवहाय माने जोङो बिदिनो अ बर'फोराथ' माने गुबै जानायनि बेलायावबा बेदरनि बेलायाव अमा बेदरखौ बुङोना नोंथां औ बिदिनो बिदिनो अमा बेदरजों जायो बिदिनो जौ जौआथ' थाख जोंनि बर'फोरा माने गासिबो जोंनि बर' आइजोफोरानो बर' सुबुंफोरानो जौ बानायनायाव आखा - फाखा खा नालाय औ -औ बिदिनो जौ बानायो बानायनानै बिदिनो जौखौ लोङो बिदिनो ओंखाम बेदर माने गासिबो माने बुस्थुआनो माने ओ आंखाल गैया आरोना जोंनिया बिदिनो रंजानाय बाजानायजों लोगोसे जोङो गासैबो जयैनो माने खाना जानाय बुङो जायखौ बिदि माने रं